हेल' नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय। ओ नोंथाङा आंनो फन हरनायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन ना?
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ हागोन
औ अब्ला ओ जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाबाय हारिमु बे हारिमुआनो जाहैबाय मा जोंनि बर' हारिमुखौ सावरायगोन आरो जोङो ओ हारिमु होननानै बुङोबाथ' जोङो मोनसेल' बेसादखौ ओ बुंनाय जाया नङा होमबा। हारिमुवा जाबाय गोबां रोखोमनि थायो अब्ला बेफोरनि मादावनो जोंहा हारिमु होनोब्लाथाय गाननाय जोमनायानो दा बा जानाय लोंनायानो जा बेजों लोगोसेनो जोंनि माखासे दानाय लुनाय थायो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे फोरबो थायो रंजानाय फोरबो नंगौ ना नोंथां औ अब्ला जोंहा जेरै गाननाय जोमनायनि हारिमु बुङोब्ला जोंहा गाननाय जोमनायाव बर'फोरा मा मा गानो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ
औ
उम बर'फोरा बर'फोराथ' ओरैनो दख'ना बिदन
औ बर' आइजोफोरा आरो ना
औ
नुनो मोनो जोंनि बर' हारि हारिनि सिनायथियानो जादों आर'नाइ
औ नंगौ
औ
हौवाफोरा मा गानो नोंथां
हौवाफोरा गामसा आरो आर'नाइ फालि लायो औ आर'नाइनि गस
औ
ओ जोङो बर' सुबुंफोरा बर' हारि बर' हारिखौ
औ
बर'नि आरिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो दख'ना आर'नाइ फालि गामसा आर'नाइ गस्ला बेफोरखौ गानथारनांगौ दानि जुगाव गोबां गोबारैनो नुनो मोनोदि बर'नि आरिमुखौ बावगारनानै गुबुन हारिनि जि जोमखौसो बांसिन नि गाननाय नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
औ
अ बर' आयजो ओ नोंथाङाथ' जाखिनि गान्नाय जोमनायनि बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा? बेनि अनगायैबो माबाफोर बर' आइजोफोरा गहेना बायदिसिना गानो नामा?
औ
औ
फुलखु फुलखुरि सना।
औ
ओ खोमायाव फुलखुरि सना।
औ बेखिनियानोना?
औ
औ अब्ला बे जोंनि ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि हारिमु जाहैबाय नङा होमबा? बेनि अनगायैबो थ' जोंहा गुबुन गुबुन हारिमु दं नङा होमबा?
औ
अब्ला बेनि अनगायै जोङो जि थु गाननाय जोमनायखौथ' जों रायलायबाय। बेनिफ्राय दानाय लुनायाव माबायदि बर'फोरा?
दानाय लुनायावबो ओ गुबुननि गेजेन नङा बर'फ्रा।
औ
दानाय लुनायाव गासैबो बिथिङावनो आखा फाखा। जरै दख'ना दख'ना दानाय गामसा दानाय। बियान फालि दानाय बेफोर गासैबो थिङावनो बर'फोरा दा रावनिबो गेजेन नङा।
औ नंगौ नंगौ।
बर' आइजोफोरा ओरैनो जिरायनानै थाया।
औ
औ
ओ बर'फोराथ' गोदोनि समाव जों मिथिनो मोनो गासै बर' आइजोफोरानो दानाय लुनायखौ रोंगौ मोननो नङा होम बा आरो हिसानजोंनो दानाय जायोमोन गोदोनि समाव। ओ बेनि फ्राय दा माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ सोलायनायखौथ' सोलायनायखौथ' गो गोबाङैनो नुनो मोन्दों। गासिबो गासैबो बर'फोरनि मादावनो जौसे खोन्दोनि बाजि जौखोन्दो खोन्दोआनो दानि जुगनि हिन्जावफोराबा सिख्लाफोरा जि दानो रोंला।
औ
ओ
बिसोरो गुबुन गुबुन हारिनि सि जोम खौसो बांसिनै गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो गावनि हारिमु खौ गारनानै गावनि कालचार खौ बावगारनानै
नंगौ। आरोबाव दानि जुगाव औ आं मिथिनाय बादिब्ला दानि जुगाव जिहेथु जोंनि दख'ना बर'नि दख'ना जायोना? बेखौ फालांगियारि थांखिनि थाखाय मेसिनजों दानाय नुनो मोनो आरो ना? बे मेसिनजों दानाय बखौ नोंथाङा मा सानो? बे मोजांना गाज्रि बर'फोरनि थाखाय?
ह बुं थाङोब्ला आंनि थाखाय मोजाङानो जादों। मानो होन्नानै बुङोब्ला आखायजों दानाय लोगो लोगोनो गोबाव सम नांगौ जायो। नाथाय मेचनजों दायो खम समनि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि बे' बर'नि दख'नाफोरखौ दानानै
माने गोबां मा-' गोबां बिबाङै दिहुननो हायो आरो ना?
औ गोबां बिबांनि दहननो हायो।
बेनिफ्राय आं मोनसे बेहाय जेंना जेंना बायदि नुदों आरो ओ बर' फोरादि जिहेथु मेसिनजों दख'ना दिहुनदों बेयाव माने दख'नानि गुबै महरखौ एसे सोलायनाय बायदि नुदों आङो माखासेयानो माने दख'नि महरानो बेरखाङा आरो ना? बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन?
बेफोर थ' दा गोदो गोदान मुगायाव सुबुंफोरा गोदान गोदान महरनि गाननो लुबैयो। फैनाय बेफोरखौ गाननानै गोजोननाय मोनो।
औ। गोजोननाय मोनोना?
माने मोन से बाथ्रा होनायनाय थायो दख'नानि गुबै महरा ओंखारै ओंखाराखैब्लाबो दि गुबुन रोखोमनि जाहैदोंबाबो दख'नाखौ गानदों बेनो
औ
मोननायनि बाथ्रा
औ माने गाननाय आदोबाथ' एखेआनो आरो ना
औ गाननाय आदबा एखेयानो दख'नानि महराल'सो सोलायगोन
औ औ नंगौ
गोदो गोजाम मुगानि सुबुंफोरनि बादि दा गोदान मुगायाव गाननो थांनाय गाननायखौ जोङो नुनो मोनला। दा गोदान मुगायाव गोदान गोदान महरनि दख'ना गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां। दख'नाफोराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा मुं थायो नामा?
औ ओ दख'ना थावसि, दख'ना थावसि, दख'ना बिद बेफोरबायदिनो
आरो थाबावो आरो ना।
बाउवो ओ आं गासैखौबो मोनथिजोबा।
औ आरो बे दख'नाफोर खौ ओ गासिबो समावनो जे जिखुनु दख'नाखौनो गानजायो ना गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय दख'ना गाननाया आलदा आलदा जायो?
उम दख'ना थावसिखौहाय ओ जेब्ला ओ सुबुंफोरनि हाबा जायो अब्ला खैना गोदानफोरखौ गानहोनाय जायो।
औ हिन्जाव गोदाना गानो आरो ना। बे दख'नानि गाब बा मा मा गाबनि जायो बे?
रेसम रेसम गाबनि जायो बे दख'ना थावसिया।
अ ओ आं खोनानो मोननायाव गोजा गाबनिबो दं नामा?
औ गोजा गाबनिबो दङ' माने गोजास्रो गोमोस्रो। गोजाद्रायबो नङा औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि हारिमुखौथ' जों सावरायबाय नङा होनबा नोंथां? बेनिफ्राय जोङो बर'निसो ओ जिहेथु बर'फोरा माखासे आगोलनिफ्रायनो गावनि नांगौ जिनिथ जिनिसफोरखौ दिहुननानै लायो नङा होमबा? नानै लानायाव औवाया माने जोबोद गोनांथार। औवानिफ्राय जोङो मा मिथिगौ ना? औ एसे बुंनायसाइ अब्ला।
ओ मोजां खोनायाखै नोंथां एसे बुंफिननो हागोन ना?
औ आं सोंनो नागिरनाया बेनो जि ओ औवा। औवाया बर'फोरनि मोनसे गोनां। थार बाहागो नङा होमबा? बे औवा बि बिफांनिफ्राय जोङो मा मा ओ आइजें आइला बानायनो हायो बेखौ सोंदोंमोन आं?
ओ बे औवा आगजुनिफ्राय जोङो ओ जेखाइ खबाय
औ।
संग्राय सान्द्रि आरो खादा गग्रा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि न'खराव नांगौ जानाय ना गुरनायाव नांगौ जानाय युवा बेसाद फोरखौ बानायनानै लानो हायो।
औ अब्लाथ' गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो ना औवानिफ्राय।
औ आगोलनि समावथ' आरो दानि समावबो जोङो न'बो लुनाय नुनो मोनो औवाजोंनो।
औ।
औवाया बिराद गोनांथार आरो जोंनि हारिमुआव बुंनो थाङोब्ला।
औ।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंनि डोरोंयारि दामग्रा देग्रा सिफुं थरखा बेफोरखौबो औवानि फायनो बानायनाय जायो।
औ नोंगौ नोंगौ औ। अब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय नंङा होनबा? अब्ला स सावरायनायखौ फोजोबलायथनोसै नामा?
औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथांनिफ्रायदि जोबोर गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनदों।
औ नोंथांनिफ्रायबो। थिनानै गोजोनबाय।
औ गोजोन्थों।